आरो ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ थारैनो नोंथांनिसिमबो
औ नोंथांजोंहा दिनै मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनिसिम आङो हरनाय जादों बा जोङो मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नों थांजों आङो फनखौ हरनाय जादों ओ दिनै जोङो मोनसे आय दानि सायाव सावरायगोन बा जोङो सासे फोरोंगिरि जानोबा बा सासे फरायसाया मा बायदि फरायब्ला जिउआव साक्सेस जायो बेनि सायाव बा जोङो सावरायनो थाखाय नोंथां जों आङो रायलाहरनाय जादों आं बिनि सायाव एसे आं नोंथांनो नोसै जों सासे फोरोंगिरि जानोब्ला माबायदि जानांगौ गोदोनि समावथ' फोरोंगिरिया बिदिनो गोबां फोरोंनानै बिदिनो माखासे ओ बिदिनो फोरोङोमोन आरो माखासे गोदोनि समावथ' फोरोंगिरिया मा होनो इदि आथिखालनि बायदि अनलाइननै माने एटेडेन्सखौ जोङो ओ लानो हायामोन गोदोनि समाव बिदिनो माने रेजिस्टार लानानै खालामनाय जायोमोन बिदिनो गोदोथ' बांसिनै माने फरायसाफोरा बिदिनो हायाव माने न'निफ्राय बस्था लांनानैथो जिरायहैलायोमोन बिदिनो ओ फोरोंगिरिफोराबो गोदोनि समाव गोबाङै फरायसाफोरखौ मोजाङै फोरों मोनबा गोदोनि गोदोनि आरो दानि आथिखालावथ' गोबाङै सोलायनो हमबाय बा गोदोनि समाव मा होनो फोरोंगिरिफोरा माखासे फरायसाफोरखौ बेसेन गोसायै फो फोरोंबोदोंमोन आरो आथिखालावबो बेबायदिनो मोजाङै फोरों फोरोंगासिनो दं बा जोङो सासे मोजां फरायसा जानोबा जों जुदि फोरोंगिरिया माबायदि फोरोंदों फोरोंगिरिनि बुंनायफोरखौ जों गोसोआव लाखिनानै बा गोसोआव होनानै जोङो मोनसे आ माने गोसोआव लानानै माने जोङो फरायनांगोन बा जोङो लिरनांगोन बा गोसोआव ला आखिबाय थानानै जोङो लिरनांगोन आरो जुदि जोङो जुदि जों फोरोंगिरिनि बुंनायफोरखौ जों खोनासङालासिनो जुदि जोङो ओरैनो फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामोब्ला जिउआव नों साक्सेस जानायनि अनगायै नोङो मोनसे उरां फारांसो जाहैनाय जायो माने जों जुदि जोङो फरायनायनि बेलायाव जों बिदि साननांगोनबा जोङो जुदि जोङो मोजां सोलों थाइ लानोब्ला जोङो जुदि सासे मोजां फरायसा जानो सानदोंब्ला माखासे जोङो फोरोंगिरिनि बुंनाय फोरोंगिरि बा मेदामनि बुंनाय बा जोंनि माखासे दैदेनगिरि दैदेनगिरिफोरा बुंनाय माखासे बोसोन गोसाफोरखौ फरायसाफोरा लानानै माखासे ओ बिबुंथि होनायफोरखौ जों खोनासं नानै जोङो फरायसा फोरा आवगायलांनांगोन बा जोङो बिदिनो माखसे आथिखालनि थासारि फोरखौ नोजोर होना नायोब्ला जोङो फरायसाफोरनि बिथिं बा जोंनि फोरोंगिरिनि बि थिंबा गासैबो फरायसाफोरानो अबावबा समाव मोजां जायो अबावबा समाव मा होनो फरायनाय बा सोर फोरोंगिरिनि फोरोंनायफोरखौ खोनासङा बिदिनो माखासे बिदिनो इयुनाव माने खोनासंयिनि जाहोनाव मालाबा समाव फेल लें जानांगौबो जायो। आनजादफोरावबो आं सानो माने जोङो फरायसाफोरा माखासे गुन गोनां सोलोंथाइ लानो ब्ला माखासे फोरोंगिरिनि बुंनायफोरखौ जों खोनासङोब्ला जिउआव साक्सेस जागोन बा गिदिर गिदिर साख्रि बाख्रिनि आनजाद होनायफोरावबो जोङो ओरैनो पास जानानै जोङो साख्रि खौ लानो हागोन आरो आथिखालावथ' गोबां बिथिंनि साख्रि बाख्रिनि ओंखारदों जेरै- पुलिस सा ख्रि फरेस साख्रि बिदिनो बायदि बायदि जेरै- ग्रेड फर्ड ग्रेड थ्रि बिदिनो बायदि बायदिनि आसाम सोरखारा माखासे गोबां सुबिदा होनो हादों थांनाय पास बो सोरनि यि जोबखांनायनि उनाव गोबांयै आसाम सोरखारा साख्रि होबाय दा आथिखालाव फैबाय थानाय समाव बिदिनो होगोन होननानै जों नुनो मोनदों बा जोङो खोनाबोनो मोनदों बिनि था खाय जोङो साफ्रोमबो फरायसाफोरा जोङो नाजानांगोन बा बेयै जोङो सा फारफ्रोमबोनि साख्रिनि माबाफोरखौ जोङो आवगायनानै जा लानो हानांगोन बा गुबुन जों बेसेबां गुबुनफोरा साख्रिखौ बेसेबां आवगायना लानो हायो जोंबो बेबायदिनो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरा बा जोंनि बर'नि फरायसाफोरा मा खासे साख्रि बाख्रि बिथिङाव जों बयबो ओ आवगायनानै लानांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां बिदिनो दाथ' आथिखालाव जोङो माखासे खोनाबावनो मोन्दों बिदिनो फोरोंगिरिनि साख्रियाथ' गोबां सम लानानै सम ओंखारो नाथाय बेबायदिखौ जोङो माखासे सुबुं फोरा बा माखासे फरायसाफोरा बेखौ सुबिदा लानो रोङा जायनि जाहोनाव जोङो माखासे मोननो गोनांफोरखौ जोङो थालांनांगौ जायो माखासे समावथ' बिदिनो जोङो नांगौ रोखोमनि जिसेबां बेखौ जोङो मोननो थाङा बेनि थाखायनो जोङो मोजां फरायबाथ' जोङो माखासे बिथिंफोराव जोङो दावगानो हायो जुदि जोङो मोजां फरायलासिनो जोङो जुदि फरायसाफोरा जुदि ओरैनो थांलाय फैलाय जायोबा जिउआव जों साक्सेस जानायनि अ गायैबो जोङो माखासे ओ मोननो गोनां फिथाइफोरखौ जों मोननाय नङा आरो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ थारैनो नोंथां। नोंथाङा जेरै दा बुंदों ओ बेफोरबायदिनो जोङो फोरों ओ फोरोंगिरि बा जोङो बेफोरबायदिनो मोनसे साख्रि ओ मावनोब्ला जोङो ओम सोलोंथाइ लानाया जोबोद ओ गोनांथार होननानै साननांगौ जायो मानो होनोबा सोलोंथाइ गैयाबा दानि जुगाव आव जेबो नोङो साख्रि बाख्रिबो बा बिजिनेसफोरबो मावनो हाया जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ ओ बेफोरबायदिनो जोङो सोलोंथाइ लानाया गोब्राब ओ ओ खायफा खायफाया थाखा फैसा बा रां गैयिनि थाखाय बेफोरबायदिनो ओ बा बा सोलोंथाइ लानो हाया बा डिग्रिफोरखौ कमप्लिट खालामनो हाया थिग बेफोरबायदिनो आथिखालावहाय ओ खोब नुनो मोनो बयबो फरायो बा गिदिर लेभेलसिम दाना फराय नायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो।
ओ गोदोनि दिनावहाय आबै आबौनि समावहाय बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि इस्कुल बा कले बेफोरबायदि गैयामोननो बांद्राय ओ दानिया बांसिन नुनो मोन्दों होननानै जोङो खोनानो मोनो ओ आबै आबौनि दिनावहाय बेफोरबायदि बांद्राय फरायनो मोना बा बेफोरबायदिनो थाखा फैसा गैयिनि थाखाय बा कलेज इस्कुलफोरा एसे गोजान गोजान मोन नो
आरो बेफोरबायदिनो फोरों फोरोंग्रा बा मास्टार बेफोरबायदि दिया बांद्राय गैयामोन होननानै खोनानो मोनो आथिखालावथ' गोबां मास्टार बा मिस मावनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नं नोंगौ।
ओ ओ बिनि ओ आथिखालावहाय मोनसे ओ बेफोरबायदिनो नोङो नोंथाङा एसे सोलोंथाइ लानानै बे गुबुनफोरखौबो टिप्स टिउसन बा बेफोरबायदिनो फोरोंनो हायो बेनिखायनो जोङो एसे एनैबाबो सोलों सोलोंथाइ लानांगौखौ गोनांथार होननानै सानो आरो मानो होनोबा जोङो सोलोंथाइ नङाबा दिनै जोङो आबाद मावनोब्लाबो आबाद मावनो हाया मानो जों आबाद मावनो ब्लाबो जोंओ एसेबाबो एम्फौ जानायनि बा एसेबा हासारनि हासारखौ जो होनांगौ जायो। फोरनि बिथोनावहाय जोङो जुदि नामफोरखौ जुदि जोङो मा मुङाव मा अबे मेडिसिनखौ होनांगौ बेफोरखौ जुदि जोङो मिथियाबा जोङो सासे आबाद आबादारिबो जानो हानाय नङा आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ थारैनो। नोंगौ नोंथां माने जोङो औ
बुंनो हागोन नोंथां।
औ औ जोङो माने बिजाब फरायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ बो जों गोबां मिथिनानै लानो हायो बा जोङो बुजिनो हायो जेरै जोङो बिजाब फरायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे गियानफोरखौ बुथुमनानै जोङो माखासे ओ सुबुं समाजनि थाखाय जोङो खामानिबो मावनो हायो जों बिजाब फरायनानै जों माखासे गियान बुथुमनानै जोङो माखासे बिजाबनिफ्राय जों मोननायफोरखौ जोङो जोंनिफ्राय जाय रोङोबा जों बिजाब फरायनानै माखासे गियान मोनो बै गियान मोननायखौ जोङो सुबुं समाजनि गेजेराव नोंनि रोंनाय बा नोंनि रोंगौथिफोरखौ लानानै जोङो ओ फंबाय बा उन्दै उन्दै गामिनि फरायसाफोरखौ जों बुजायना होनो हायोब्लाथाय मोनसे मोजां लामायाव थाङोबा नोंनि फरायनाया माने जसेसेबां रोंनाय बै रोंनाय फोरखौ जोङो फोरमायना होनो हायोब्लाथाय गामिफोरनि सुबुंफोराबो मोजां मोनगोन बा ओनसोलनि सुबुंफोराबो मोजां मोनगोन आं सानो माने नोंथां जोङो जिमां फरायो एसेबांनो जों सोलोंथाइनि गियानखौ जों मोनगोन एसेबांनो जों जुदि फरा बिजाब बा जो बिजाबखौ नायबाय थायो सानफ्रामबो जोङो जुदि जोङो सानफ्रामबो जोङो लिरनानै जों एसेबां लिरगोन एसेबांनो नोंनि आखराबो मोजां जागोन एसेबां लिरगोन जों सानफ्रोमबो लिरबाय थायोबा आखरफोराबो मोजां जागोन जुदि जोङो आखरा मोजां जाया जेब्ला जोङो लिरबाय थागोन नों मोनसे बा मोजां साबसिन हामसिन खालामनो थाखाय नों हेन्द राइटिं बा नोंनि आखर लिरनायखौ जों साफा खालामनो सानोब्ला दे सामफ्रामबो जोंओ लिरनांगोन बा सामफ्रामबो जोेंओ फ्रेकटिस खालामबाय थानांगोन लिर नायनि आखरखौ जोङो खालामबाय थानांगोन। बा जों हुदा खालामनांगोन अब्लाना जोङो जोंनि आखरफोरखौ बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन बा आंनियानो साबसिन होननानै हमनो हागोन आरो आं माने सानो नोंथां माने बिदिनो जोङो माखासे समाव मालाबा समाव सोरनिबा आखरफोरा बिदिनो माखासे समाव माने ओरैबायदि बिदि मोजां नङा बा मोजाङै नुनो नुनाय जाया बेनिखायनो आं माने सानो मा माने जायफोर सुबुंफोरा आखर लिरनाय बा जोङो लिरनायफोरा मोजां जाया बियो साम फ्रामबो माने प्रेक्टिस खालामबाय थायोबाथाय आखराबो मोजां जागोन आरो बेनिखायनो जोङो सानफ्रोमबो बिजाब फरायनांगौ सानफ्रामबो जोङो फरायसालियाव थांनांगौ बा जोङो जोंनि रोंनायखौ जोङो गुबुननो फोरोंनांगौ जों बिजाबाव मा रोंदों बिनि रोंनायफोरखौ जों गुबुननो फोरोंनो हायोबा नों जिउआवबो साक्सेस जागोन। बा जों जिउआव नोङो सुबुंफोरनि गेजेराव नों बाखनायजागोन आरो नोंथां। माने माने बिदि सानो आरो आं नोंथां माने जोङो। जिमान बिजाब फरायो जिमान जोङो लिरगोन बा जिमान जोङो बिजाबनि फारसे गियान मोनगोन अ अब्लाना जोङो ओ माखासे आथिखालनि थासारि फोरनि सायाव जोङो बिबुंथि होनो हागोन। जों जिमान बिजाब फरायनानै जोङो माखासे गियानफोरखौ जों बुथुमनो हागो ओ अब्लाना जों आथिखालाव मा जादों? आथिखालाव मा माबोरै जागासिनो दं? बेफोरनि फारसे जोङो मोजां इसटाडि खालामनानै बा जों बिजिरनानै जोङो माखासे बिथिंफोराव जोङो उन्दै उन्दै फंबायमोन बा माखासे फरायसाफोरनोबो जोङो जोंनि रों नायफोरखौ बुजायनानै जोंबा मोजां लामाजों लांनो हायोबाथाय जोंनि थाखाय मोजांबो जागोन आरो नों थां। आं सानो आरो बिदिनो माखासे समाव बिदिनो जायोब्लाथाय आथिखालनि थासारिनि सायाव जोङो बिबुंथि होयोब्लाथाय मोजां जागोन। बा जोङो दिनै गोबां बाथ्राखौ सावरायनाय जाबाय। नोंथांखौ नोंथांजो दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां।
औ औ थारैनो नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै बा ओ बेफोरबायदिनो ओ मोजां मोजां फोरमायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ दे।
औ उनाव लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामो नोंथांजों सावरायफिननो मोनफिनगोनखौ।
औ दे गोजोन्थों।
औ गोजोनथों।